नोंथां
हेल' औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों। बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि हाबानि सायाव रायजलायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जायो जायो जायो नोंथां जायो।
बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै ना नोंथां। औ औ औ हा बा फा होननानै बुङोबा जोंहा माने मोनसे गोदोनिफ्रायनो नियम खान्थि दंबोयो आरो। हाबा हाबायावहाय जोङो माने सानै हौवा हिन्जावनि गेजेराव मोनसे ज' थानानै गारजेन जानो। हानायनि बिमा बिफा जानो हानायनि मोनसे बे हाबाजोंहाय जों सुंना होनाय जायो आरो
उम
औ औ बिनि उनाव जों हाबानि जेरै जों हाबाखौ बानायो होननानै बुङोबा जों हिनजाव ना गोदोनि समावहाय हिनजाव नायोमोन। हिजावनाय नाइनायाव मा से नियमफोर दङ जेरै गय गारबोलायनाय बेफोरबायदि खुमसेयाव थेबबोलायनाय मा बेफोरबायदि दङ नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ गोदोनि नियम।
औ गोदोनि नियम। गोदो नियमफोरखौ आं एसे बावजोब बाय नाथाय नै दानिया आं दानि गोदान नै दा माबोरै जायो माने बांसिन जोंखौ जेखौ नुनो मोनो आं बेखौ बुंसै नोंथां हो।
औ औ दे दे।
जेरै दा माने जोंनियाव हिनजावखौ नायनायखौ खम नुनो मोनबाय आरो जोंनियावहाय माने बहुद खम आरो हिनजावखौ जोंनि जायगायाव आं बुंसै जोंनि जायगा होनखोनथ हो।
औ औ
दा जे हिनजावखौहाय माने माबायावलाय नायो नायनानैनो नायनानै एसे न'निजों गारजेन ओमफ्राय गामिनि गावबुराफोर लानानै थांनानै नायो ओमफ्राय बिनि उनाव ओमाय माने हाबानि सिगांनि हिनजावखौ लायनानै दोनफैग्रोनायखौ माने आं नुनो मोनबाय आरो जोंनि जायगाआवहाय दा बर्थमान बांसिन। माने बेसो सोलिगासिनो दं आरो
औ औ दानि जुगाव ना।
औ औ औ दानि जुगाव माने मा खन्द' खन्द' आरो दा जोंनि आं आंनि जाय ओनसोलनिखौ बुंबाय। बे खौ आं नुनो मोन्दों आरो औ औ औ औ फैसाफोराबो एसे बारग'थों होननानै माने दा खस्थ' जायोथ' हाबा खुंनायाव नोंथां। बेखौनो दायने बिनि थाखायनो माने हिनजावखौ सिगां लायग्रोनानै दोनफैग्रोयो आरो माने जाहाथे बै लायनायफ्राव बांसिन खरसा जाथों होननानै फैसा बासायनो थाखाय बिदि खालामनाय जायो। ओमफाय बिनि उनावहाय हा जेब्ला हाबाखौ हाबानि देद जायो हाबा खालि फुंआवनो अमा थमा सिथारो अमा सिथारग्राफोरनो माबा जाहोग्रोयो ओंखाम ओंख्रि बिनि उनावहाय हाबा होयो। जेब्ला हाबानि मा बाया फैयो टाइमा बे टाइमावहाय हाबाखौ होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय गय फाथै बिनाव जानाय लोंनाय गाैखौबो रेडि खालामनानै दोनजोबो गामिनि रायजोफ्रानो गासिबो मदद होलायो आरो नोंथां दा नों थाङा बुंलाय हाबानि बागै नोंथां मोनथिं मारै जायो नोंथाङा मारै मारै इसेबां मोनथियो माने
नै जोंनिथिजायबो बिदिनो सिगांथ बिदिनो हाबा होनोबा सिगांनिखौ सिगां जों उन्दैयाव नुबोनायफोरखौ बुंनो थाङोबा
औ नोंथां औ
हाबा होनोबा माने गोदो जोंनि जेनेबा दादिमोननि हाबा थांबाय जों उन्दैयाव नुबोदों माने बिसोरनि हाबाखौ नुनाय मथे थ माने हाबाया गोदोनिया सानथामखालि जायो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
सानथामखालि जायोमोन नोंथां माने माखा खासे हाथासुनि खुरनायबो होनो आजिखालिथ बारा नुला
नंगौ नंगौ नोंथांं नंगौ
जिखालि हाबाफ्रा सानसेयावनो जोबो नङा मानसिफोरनिबो सम मिलायनायबो खोथा थाबाय आजिखालि समफ्राबो बारा मानसिफ्राबो गोदोनि बायदि नोङो अभार दे एभेलेबेल टाइम नंलायलायलाजे मानसिफ्रा गावबागाव ओ माने पार्सनेल पार्सनेल खामानि बहुत थायो दानि जुगावहाय ऐ सिगांनियाथ बुङो गासि सिबो गामियाव थानाय रावना स अहाबो खेथि बारिजोंनो बांसिनना जायो नङा होमबा
औ नोंथां औ - औ
गोदोनियाथ खेथिजोंनो जेनेबा माइ खेथि गय बेफोरबायदि जानाय दानियाथ नोङो माखासे बिज बिस मावो मानसिफ्रा बिजि थायो दानि दानि जुगनि मानसिफ्रा गोदोनिखौ नुयोबाथ थ माने हाबाबा ओरैबायदि खुसि जायोमोन हाबा समाव आरो उन्दै उन्दै समाव जों नुबोनाय माने बे गोदोनि समनि बाथ्रा थारैयो बै समावहाय सानथामखालि माने हाथासुनि खुरनाय बेफोर बादिया माने हिनजाव गोदान लाबोनाय समावबो माने लामानिफ्रायनो माने बराय बराय लाबोनाय।
औ नोंथां औ।
बैफोरखौ नुबोदोंमोन आरो दा। सिगां दाथ' जोंनि ओनसोलाव। वबो दा नोंथां बुंनाय बायदियानो सोलियो।
औ
दा माने जोंनियाबो बिदियानो जालांबाय आरो दा।
औ नोंथां औ।
माने सिगांथ' बिदिनो सोरबा सिगांबो सोरबा सोरबाया लाबोगोरो। ए सिगांनिया माने अब्लाबो सिगां आं नुबोनाय मथे।
औ
जोंनिया माने लाबोनाय समाव। दानियाथ' नोङो। डाइरेक्ट लाबोबाय। सोरबा सोरबा लाबोग्रो नङा होमबा सोरबा सोरबा। सिगां फन्द्र' दिन दस दिननि सिगांबो लाबोयो। दानि जुगाव सिगांनिया माने। माने जिदिनाखन हाबा लाबोयो जिदिनाखन माने हिनजाव गोदानखौ लाबोयो। ओइ दिना खन माने। हाबा जायोमोन। सिगांनिया आरो सिगांनि हाबा फाव बांसिन आं नुनो मोननाय मथे हराव जायोमोन। सिगांनि हाबाया।
औ नोंथां औ।
हाबाद दाननाय आरो। हाबा दाननाया हराव जायोमोन ओमफ्राय। दानि जुगाव माने नै दा दा जेनेरेसनाव जोंनाव। दानि दा आं बांसिनानो नुयो सानाव जायो हाबाया। फुङावनो जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
फुंनि बार'थानि सिगां बांसिन दानो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
एसे एखेयानो जायैबाय। नोंथांमोननिथिं जेरै सोलिनानै दं दा जोंनिथिंजायबो बिदिनो दा बारा फारेन्स थ' गैया।
औ औ औ ओ दा नोंथां बुंनाय बायदि गोदो जेरै हाबाया सानथाम जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ औ। बे बाथ्राखौ आंबो खोनादों। गोदोहाय खिन्थु जोङो आं सानथाम गाहामनि हाबाखौ मोनजाफेराखै नाथाय साननैखौ आं बिराद मोनजाबोबाय। ओ आरो खोनानो मोनदों गोदोनि थारावहाय जायफोरा माने बिराद माहाजोन बोदो गोदोनाथ' आबादजोंनो माहाजोन जायोमोन नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
हाबा जायफोरा माहाजोनमोन बिसोरो सातदिन खालाम सातदिन गाहाम हाबा खालामनायखौ आं खोनानो मोनदों आरो। माने नुवाखै माने बे बेखौ नुवाखै आं जेरै सोंदों दा माने सानथामखौबो आं नुवाखै नोंथाङा जेरै नुबोदों। बेखौ आं नुवाखै। खिन्थु आं साननायखौ नुदों आरो। साननैआवहाय जोंहा ओरैबायदि जायो फासावहाय फार्स्ट सानखालि जोंहा बेवहाय हाबाया मिरामिस जायो माने टटेलि मिरामिस बेवहाय माने ना बेदर होनाय जाया ओइदिखालि हाबा होनाय जाग्रोयो आरो।
आतसा आतसा।
औ बे दिनाव माने हाबा होखालि माने खुनु रावनिबो जिउ खहा खालामनाय जाया आरो आजिखालि नोंथां।
औ।
ओमफाय जोङो जेनेबा सेकेन्जिना जों बेखौ निमन्र्थन होननाय बुस्थुखौ खोनाबोदों आरो। निमन्त्रन होनो आरो बे बुस्थुखौ बेजिखालि माने अमा बेदर जाहोयो होयो आरो आजिखालि रिसिपसन बायदिबो जायो दानि जुगाव रिसिपसन होनो जेनेबा। बे निमन्त्रन नानो रिसिबसन नामा? नाथाय मिथिला निमन्थ्रथ' हारसानि ना मा सोदोब बेखौथ' मिथिला आङो। जायखिया बे रिसिसेपसनानो जायो। बे आरो दा उम। फाय बेवहाय हौवा हिनजावथ' हाबा जाखांबाय नालाय। ओमफाय सेला गेजेरावहाय बिसोरखौ दानियाथ' सफा बर'नो सफा मरदार जाबाय नालाय। गोदोना ओ जिरायहोयोमोन गाहायावहाय माने टर्सब बलायनानै दख'नाफोर बा मोजां मोनसे बे माबा बनानै जिरायनानै थायो आरो फोरा फैयो आलासिफोरा जानानै गइ ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै बिनि उनावहाय गय फाथैखौहाय बै बैनि माने जि हिनजाव गोदान हौवा गोदान जिरनानै थायो बे मन्दप बे मे बे ले बे माबा सिलानिफ्राय जानानै नायनाय जायो आरो बिसोरखो बेयावनो सोरबाफोर माबा मोनस बे जेनेबा गिफ्ट लाबोयोबा बेयाव होनाय जायो। सोरबाया थाइसे थाइनै जेरै दस थाखा बिस थाखा बेबायदि रां होलांनानै माने बोर होलाङो आरो माने हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो। मोजां संसार जानो हाथों इयुनावहाय मोजां माने नांजलाय खमलाय दाजाथों गोरोबनानै जालांनो हाथों बेबायदिखौ माने जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। हाबा होननानै बुंङीबा आरो गामि ओनसोलावहाय जोंनि जिखि दा थासारि बेखौ नुबाय दानिया खिन्थु एसे माबा जाबाय आरो गीदीनिया जींनिया ओ जिनिखि दाथ' माबा खोङो नङा होमबा मा होनो बिदिखौ जिखोंलायो नङा होमबा?
औ औ।
गो टेन-टेन हाउस ना बेफोरबायदि टेन लाबोलायनानै औ गोदोनाथ जोंना माबाइ-माबाजोंसोमोन थालिर बिलाइ। थालिर बिलाइजोंसो खोङोमोन गेजेराव फाय एकदम थालिर बिफां गायथारनांगौ बेबायदि मोनसे नेम दंमोन जोंना।
आदसा-सा।
थांमोननिया मारै बेबायदि ओरैनो साननै सानथामनि हाबाखौ नोंथाङा एसे खोन्थालाय।
सिगांथ' बिदिनो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो। दानियाथ' नोङो माने समायना रमायना बिदि माने देफ। खार सनजों जायो आरो। दानिया गोदोनिफ्रा। थ नोंङो दानियाव खम नुयो। ए थालिर बिफां जोंनिया। थ गोदो गेदावहाय थालिर बिफा। थोंबथ गायखाथारोमोन। दानि जुगावहाय माने थालिर दं। फां गायनायाबो एसे खम जालांबाय। बांसिनानो माने बे मा होनो थारमाखौ। हलजोंसो बांसिन। नाम लिरो देकरसन खालामो बिलुन। सिलुन खायो बिद। बिदिनो ओ बायदिसिना। कालारनि बिलुन। सुनानै बिखौनो। खायो। देकरसन बानायो माने। सोरबा सोरबा माने बेलेग बहुत बुहुत डिजाइननि माने माबा खालामो आरो। सोरनाव सोरबा जायब। फ्रा फैसा एसे मेरला जायफ्रा माहाजन। इफोरनि डेकरसना। माने बांसिन हेभि जाहैबाय दानि जुगाव
नंगौ नंगौ नोंथां
जाया एसे खम बिसोरबो आजिकालि माने जाय फैसा दंबाबो गैयाबाबो एसे एसेबाबो हाबाफोरखौ माने समायना रमायना खा माने बांसिन डेकरेसनजों माबायो आरो दानिया
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ औ औ औ
फैसायाबो एसे बारा थांङो दाना आगोलनि बायदि नंला दा नों गोदोनाथ नों हायावबाबो बाथाम होनानै जायोमोन नंङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ
सियार थेबोल ओंखाम जाग्रायावबो सियार थेबोल गासिबो होजोबो।
नंगौ नंगौ नोंथां आदसा नोंथां
औ।
औ नोंथां समाबो जाबाय जोंहा इज दोनै इसेयावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां?
अ अ जायो दे नोंथां अ अ।